नोंथाङा खोनादो
औ खोनादोंं ओ सावन होबावबा मोजां जागौमोन आंनि थाखाय
बुजियाखै
औ खोनायाखै
दा खोनाबायना
औहो साउण्डआ एसे खम जादों नोंथांनिया
अ आं साउण्डखौ होजोबदोंमोन एबार खोनाबायना
खोनायाखैलै आसोल र
खोनास्रायाखै
ओहो
खोनादोंना
खोनानायालाय एसे रोमै रोमै खोनादों नाथाय खोनाजोबाखै मोजाङै
अ आंथिं फुल सावउण्ड होजोबनाय दङ
औ होबाय होबाय साउन्दखौ होजोब्बाय
औ दा रायलाय जागोनना बिदिनो
औ औ औ दे जाबाय दायो
अ ओ नोंथांदों दा एसे सावरायनो होना हरनाय जादोंमोन नोंथांखौ फन
औ बुंदो नोंथां
नोंथांमोननिथिं दायो बोथोरजों लोगोसे फोरबो हिसाबै आमथिसुवा फैगासिनो दङ बे आमथिसुवानि समाव नोंथांमोना माब्रै आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो आथिखाल समाव आरो बे आमथिसुवाखौ मानो थाखाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोमोन ना
आङो बेनि बेलाबा आङो बारा बारा मिथिनो मोनाखै दासिम मानोना आं सम नआव थागारा मानोना एबा आं गामियाव थाया आरो आरो बिनि हिसाबैबा आङो बांद्राय जेबो बुंनो हाथवा दायो। एबा आं जे जेबो स्टादि खामाखै बिनि बेलायाव आं नोंथाङा आंखो बिदि ओ बुजायनो हायोबा बुजायलाय।
अ आं दा मिथिनाय बायदिहै इसे आं आमथिसुवानि समाव गोथार जायगाफोराव जाहाथे मोजां आलारि बाथि सावनाय जाया बा हाबनाय जाया बेफोरबायदिखौ मिथिदों बेनि उनाव आमथिसुवानि समाव जोङो सात दिनखौ दुब्लि फोथाराव हालेवा बा हाल जावा बा जायखिजाया हा जावनाय खामानिखौ मावनाय जाया बेफोरबायदिखौ मिनथिना मोनदों बेनि उनाव आम आमथिसुवानि समाव जेरैबायदि बिफां लाइफां दानफायनाय औवा दानफायनाय बा नखरनि बाथौसालियाव आलारि बाथि सावनाय बेफोरखौ खालामनाय जाया होननानै मिथिना मोनदों बेनि उनाव आरोबाव आमथिसुवानि समाव जोङो मा माखासे फिथाइ सामथाइ जायो जेरैबायदि आमथिसुवानि साथता सप्तायाव जोङो बायदिसिना साथता रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जाहाथे जोङो बेराम आजार जाया होननानै फोथायनायखौबो मोननो हादों। दों आरो बेफोर बाथ्राखौ
औ औ खोनादों।
आ
आ आरो एसे बुजायबावनोबा आंनि थाखाय मोजां जागौमोन।
अ अ अ आंबो दा मोनदांनाय बायसाहै बेफोरखौनो मोनदांदो बिनि उनाव आरोबाव जेरैबायदि जोंनि बर नखर नखर माइ बाख्रि बा माइहुन्दु बेफोरबायदि थानायाव जोङो जाहाथे बैफोर माइहुन्दु माइ बाख्रि बेफोराव हाबनो मोना बै सानफोराव जोङो माइरं दिहुननो मोना माइ दिहुननो मोना बेफोरखौ मिथिना मोनदों बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो आमथिसुवानि समाव जोंनि दा मुंदांखा कामाख्या मन्दिर जेराव आइ बिमा कामाख्याखौ फुजिनाय जायो बेफोरखौ एसे एसे बांसिननि सायाव बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो। गुवाहाटिनि बे निलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या मन्दिराव।
औ आरो बे आं आंखो नोंथांनिसिम सोंनो सानदों जे बे ओ आमथिसुआ बे जेनेबा बरफआव मा मा जेनेबा माबाफोर जानाय लोंनाय मुवाफोरनि बाहायनाय गोनांथि जायोना जाया?
आ आमथिसुवानि समाव जोङो जेरैबायदि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला फिथाइ सामथायाइखौल' जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो बोथोरनि फिथाइ जेरैबायदि थाइजौ खान्थाल आनारस रयमालिखो बेनि उनाव आरो बायदिसिना जेरैबायदि खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ बेफोरबायदि बोथोरजों लोगोसे थायनाय फिथाइफोरखौ जायो होननानै मिथिना मोनदों।
औ आरो बिथाङा बुंनो हागोन ना बे बे एबा बे बरफआव जे आमथिसुवायाव माबा दिन खानाय दोङो नामा?
औ औ
तारिख खानाय एबा मलानिफ्राय मुलासिम जायो बेफोर
आसिन आसिन दाननि दा सात थारिखनिफ्राय लानानै सप्तासे फालियो होननानै बुङो नाथाय आं सानब्रैसोखौ सानथामसोखौ फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ
आसिन दाननि औ सप्तासे। आसिन दाननि सास नि सालागाव गोलैनायखाय बेखौ खादसुवा होनना बुंनाय जायो खोमा आंनि बायदिब्ला।
अ आंथ बे आमथिसुवाखौ एफा हमनो हायाखै नाथाय आं नोंथांनिफ्राय सों खोनानो मोननानै मोजां मोनबाय।
औ
आरो आं जेनेबा नोंथाङा बुंलांदों जे बि जोङो बेखौ बरबखौ मानिनाय जायो आमथिसुवाखौ जेनेबा ओ मन्दिराव एफा बेफोराव हाबाया बोरै बोरै जायो?
जानाया जाहैबाय आमथि सुवा बुंनाय लोगो लोगो जायबानोखि सुवा बुङो जायखौ जोङो मोना जायखौ जोङो खालामनो हाया होननानै जों माखासे दानथेनानै दोननाय जायो आरो सुवा होनना बुंनाय लोगो लोगो जाहाथे बै गोथार जायगाफोराव बियो हाबनो हाला आरो बै सुवा नांनाय लोगो लोगो बिहा माबा मोनसे मावोब्ला खैफोद जानो हागौ बेफोरखौ लानानै जोङो बेै सुवा सोदोबखौ बाहायनाय जायो आरो। जेरैबायदि माबाफोर बहाबा थांनाय बा माबाफोर खालामोब्ला सुवा नांगोन बा जेरैबायदि मन्दिरफोराव हाबोबा सुवा नांगोन बा माबाफोर खामानिखौ मावोब्ला सुवा नांगोन जाहाथे बै खामानिया माबाफोर हेंथा जानो हागौ होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो।
औ हमना मोनदों आंबो। एबा बि आमखिस सुवाया बे सुवा नांनाय एबा हामा नोजोर गोलैयैनि मोनसे फोथायनाय आरो।
औ नंगौ।
अ आं नोंथांनि बुंनायखौ हमनो हाबाय। आरो जे बि फरबोआवथ नोंथाङा बुंनाय बायदिबा जेबो जानाय लोंनायनि एबा फिथाइ सामथाइनिल माबा गोनांथि एबा बाहायनाय जायो आरो न नोंथाङा खोनादों?
खोनादों आं खोनादों।
औ बे फिथाइ सामथाइनिल बाहायनाय जायो आरो न?
नंग'
नङा नों बुं नोंनि बुंनाय बायदिबा
औ
औ आंबो बि बिखौनो हमना मोनहादों हमना मोनहानायालाय।
आ
आ आरो जे आलारि बाथि सावनायनि सोमोन्दो नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानो नामा?
औ औ औ बै आमथिसुवानि समाव जोङो मोनसे आलारि बाथि सावना दोनो बै आलारि बाथिखौ जोङो रायजोयैनो मोनसे ओ फसंथान जेरैबायदि थानसालि बा मोनसे लामा सामा गामि ओनसोलफोराव जोङो मोनसे आलारि बाथि सावनाय जायो आरो खातसुवानि दिनाव सिगाङावनो। खोनादो नोंथाङा औ औ बैखौ सावनानै जाहाथे से दाननि उनावसो बेखौ बोख्लायनाय जायो आरो।
औ
फोराव आलारि बाथि बै खात सुव ना जाबाय थानाय समाव सावनो मोनला जेरै बायदि जों दा सुवा जानाय लोगो लोगो गोथार जायगाफोराव हाबनो मोनि बेफोर बायदिया जानानै थानायनि थाखाय जोङो गोथार जायगा फोराव हाबनो मोना आरो।
औ
दा आंनि खोनानाय बायसो बिथो बे अम्बुुबुसि मेलायावबो जोङो खातसुवानि समाव बन्द थायो मेलाया बेनिफ्राय जै खालि खुलिनाय जागोन बै खालिसो बै बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों आरो जाहाथे बै समाव इसोरा गोदान जाफिनो। ओंखायनो सुबुं फोरा बेयाव फुजा खालामनो बा बावनो मोजां बोर लानो सिगां थांग्रोनायाव होंगो दोंगो गोबां सुबुङानो जालायो होननानै फोरमायदों।
औ ओ आरो एबा दंफां लाइफांनि सा-सायाव माबाफोर बुं-बुंबावनो दोङ नामा नोंथाङा?
औ औ आं बुंदोंमोन ओ दंफां लाइफांनि बेलायावबो बियो सुवा नांनाया जायो आरो जेरैबायदि जोङो दंफां लाइफाङा जोंना मोजां मोजां दंफां लाइफां खौ जोङो बै सानाव सुवा नांनाय समाव दानफायोब्ला बै बिफाङा रोदोमनो रोदोमनो रोंफिना जायो खिलिफिननो रोङा जायो जायनि थाखाय जोङो जायनि थाखाय जोङो बै सानाव बैफोर बिफां लाइफांखौ दानफायालासिनो जोङो गाज्रि नाङै दंफां लाइफां बा बेन्दों बेनलाखौ दानफायनाय जायो बिनि उनाव जोङो
बिदिबा बिथाङा बे समाव जोङो ओ आलारि बाथि सावनायफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबाय जों अब्ला दोन दानि समनि थाखाय दोनथसै नामा, खोनादों नोंथाङा?
खोनादो औ।
हेल
औ औ खोनादों। खोनादों। खोनादों खोनादों।
औ दोनथनिसै दे होमबा?
खोनादों खोनादों।